हेलौ नोंथां
अ हेल ओ नोंथाङा मा खालामदों? हेलौ नोंथां खोनादों ना
खोनादों ने?
हेलौ नोंथां
औ देलाय बुंलाय।
औ नोंथाङा मा खालामदों?
हा?
नोंथाङा मा खालामदों नोंथां?
अ दायो जिरायनानै दङ,
औ नोंथां औ आंबो जिरायनानै दं नोंथां
औ
नोंथांनेयाव फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ माने ओ मागो दानाव बिदिनो रंजानाय जानाय लोंनाय ओ नुयो बांसिनानो बेफोरनि बागै बै मागोनि बागै नोंथांङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ औ नोंथां ओ मागोआथ जेनेबा आसामनि मोनसे रंजाथाइ फोरबो। बेखौ आसामनि थागिबिफ्रानो फालियो। थिग बेबायदिनो बर'फ्राब बो गोदो गोदायनिफ्रायनो मागो फोरबोखौ फालिबोदों। मानोना बर'फ फोरा आबाद मावनानै जाग्रा हारि बेखाय बर' हारियाबो गोदो गोदायनिफ्रायनो जेब्ला ओ पुसदाननि जोबथा संनक्रा संक्रान्ति बा बे मागनि गिबि साननै फोला नै नै थाम दान माने सानसिम माने साननै सानथामसिमहाय मागोखौहाय फालिबोदों गुदो गोदायनिफ्रायनो ओमफ्राय मागो फोरबोखौहाय बर'फोरा ओ जेब्ला फालिनो थियारि जायो बा फालिनो नागिरो अब्ला बिथांमोनहा ओ फुसताननि जोबथा जेब्ला संक्रान्ति बे संक्रान्ति सानावहाय हराव बिथांमोनहा फिकनि जायो बा लाव खार ओंखाम जायो बे लावखार ओंखाम जानो थाखाय बिथ थांमोना गोबाव समनिफ फायनो माखासे बेलागल लुनो थाखाय थियारि खालामो जेरै सोरबाबा खायफाबा ओ नारा हायो खासि हायो ओमफ्राय औवा दानो ओमफ्राय बेलागुरखौ बिथांमोनहा लुयो ओमफ्रा फ्राय थिक बेबायदिनो सैत्र दान जोबथा बा संक्रान्ति सानखालि बिथांमोना बेलागुथखौ जायो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो बे फुसतानि जोबथा सान बा संक्रान्ति सानावनो गासै बर' आइजोफोरा माने गावनि न' न'आवहाय माने फिथा ओ सावनो बा माइब्रा बेफोरखौहाय मोनाबिलि समाव बा सानसुआव देयो उवाल गाहेनावहाय माने माइरंखौ देनानै बिसोरो अन खालामो आरो ओम फ्राय सिगांहाय दिंखि बा उवालाव बि बिथांमोना बे माइरंखौ देयोमोन ओमफ्राय आथिखालाव गोदान मुगानि ओंखारनाय मिसिनफोरजोंबो बिथांमोना बे ओ फिथा बा एन्थाब लारु बेफोरखौ जानो थाखाय अन गुन्दैखौ मिसिनफोरावबो होयो बेबायदि नुनो मोनो आरो ओमफ्राय अखानायै जेब्ला मागनि गिबि सान। बे गिबि सान हरनि फ्रायनो बर' आइजोफोरा माने लारु बा फिथा बा एनथाब बेफोरखौ सावो आरो हरनिफ्रायनो। ओम फ्राय सावखांनानै जेनेबा मोदायफोरनो बा न'नि बाय बाहागि गोथैफोरनो बिथांमोना बे सावजेनन्नाय बा एनथाब बा सिथावफोरखौ खोलाहा गारहरनानै होग होग्रोयो बिथांमोननि मुङाव बेनि उनावसो बिथांमोना बेफोरखौ जायो आरो ओमफ्राय थिग बेबायदिनो मागो दानावहाय माने फुं समावनो बर' आइजोफोरा माने सानजा थानाय जि बाख्रि बे बाख्रिखौ बिथांमोना गोबोरखिखौ लानानै माने सोरांनि समावनो खोमसि खोमसि समावनो बिथांमोना हांखोनसिनो लिरथुमो आरोना बेबायदि गोबोरखिजों बाख्रिखौ लिर नानै बोथेनानै दोनोब्ला माने बाख्रियाव थानाय जि माइनाव बा बाख्रियाव थानाय जि माइ बियो बुंजासे थाबाय थायो लोखिया खानो रोङा बेबायदिबो बा फोथायनाय दङ। ओमफ्राय बेबायदियैनो बिथांमोना अ अखानायै जे मागनि गिबि सानावहाय बिथांमोनहा ओ फिथा सिथाव जालायो बेबायदि आरो। ओमफ्राय नोंथाङा बेनि बागै सो फोरमायगोन नामा
औ नोंथां ओ मागो होनना बुङोबाथाय बिदिनो ओ रंजानाय बिदिनो बाहाय बागि ओ गोजानफोराव थानायफोरा बिदिनो आलायसि जानायखौ जों नुनो मोनो ओ गामि ओनसोलफोराव बिदिनो ओ थांलाय फैलाय बिदिनो मागो समाव बांसिन सोलिनायखौ नुनो मोनो। जानाय लोंनाय बिदिनो गोजानफोराव ओम बेरायहैनाय जागा पिकनिक स्पटफोराव थांनायखौ जों नुनो मोनो।
औ
मोननि जागायावबो मागो समाव माबायदि ओ जायो फिल्डखौ नोंथाङा ओ माबायदि मोनो बेखौ फोरमायनो हागोन ना? हेलौ नोंथां हेलौ। हेलौ नोंथां हेलौ
औ दे बुंलाय
औ खोनायाखैमोन नामा नोंथांङा?
ओहो खोनायाखैमोन एसे एनै प्रब्लेम जादों।
नोंथाङाबो ओ बिदिनो ओ फिथाफोरनि बागै जेनेबा ओ मा माइरंजों मा फिथा जायो बेफोरनि बागै मिथिगौ नामा नोंथां
अ औ औ जेनेबा जो जोङो ओ माइरं ओ लकेल माइरंफोरजों जोङो जेनेबा ओ फिथा खालामबाय ओमफ्राय बेबायदिनो जेनेबा माइब्राफोरजों जोङो लारुफोर सावनो हागोन बा एनथाब, बा सिथाव गुबुन गुबुन जायगायाव गुब गुबुन गुबुन होनो। बे सिथाव एन्टाबफोरखौ बेफोरखौ जों मब्रा माइब्रा अन गुन्दैजों जोंङो लारु खालामनो हागोन एन्थाब खालामनो हागोन ओमफ्राय बेबायद बिदि आरो ओमफ्राय बे लकेल माइरंफोरजों जोंङो ओ बे फिथाखौ बायनो हायो ओमफ्राय बेनि अनगायैबो बे माइब्राजों जोङो बे फिथा मा मा होनगोन माइब्रा ओंखाम हमनानैबो जानो हायो। ओमफ्राय बे माइब्रा थोंजों जोंङो बेखौ एउनानै सौरायबो जों जानो हायो खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
औ ओमफ्राय मागोनि मोनसे गोनां बाहागोआानो जाबाय बे मागनि सेथि सान सेथि साननि सोरांसि सम जेनेबा बे समाव जोंङो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबौ आबौैमोनहा जोंहा मोनसे फो थाइनाय दङ कि सोरांनायनि सि सिगां बा जिखुनु दाउसिन दाउला सिरि मोननायनि सिगां बे जोंहा बिफां लाइफांखौ खायोब्ला बिफांनि फिथाइफोरा माने जायफ्रा थायाखै बियो थायो आरो जायफ्रा थायगासिनो दं बियो बांसिन थायो बेफोर माने गय बिफां खानाय बा खान्थाल बिफां खानाय बेफोर हुदाया बा फोथायनाया दिनैसिमबो जोंनि गेजेराव सोलिनाय दङ। बियो मागोनि मोनसे एंगार हायै बाहागो ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जेनेबा मागो समाव बा मागनि सेथि सानाव जेब्ला ओ दाउसिन दाउला सिरि मोननायनि सिगां जेब्ला दुगैयो बा दुगैनो हायोब्ला बा दुगैयोब्ला दुगैस्रां लोबस्रां खालामोब्ला मानसिया माने बानाय बा बिनि अलसिया खारो होननानै जोंनि आबै आबौमोनना गोदोनिफ्रायनो फोथायबोदों। आरो दासिमब्रो फोथायनाया जायगा लायै जायगा दङ। जोंनिथिंबो बियो फ्राय दङं नुनो मोनो। नोंथांमोनसिं बेफोरो
अ सोलियो नोंथां दासिमबो सोलिगासिनो दङ।
औ बे जेनेबा गय बिफां खानाय बा खान्थाल बिफां खानाय बेफोरनि फोथायनाया माबायदि नोंथांमोननिसिम।
अ बिदिनो अ गय बिफां- खानाय बिदिखुद। थ' जों नुनो मोनाखै ओ बिदिनो उम भेलागुरु बिदि सावनाय समाव फुङावनो खोमसि खोमसि सिखारनानै ओ दुगैना ओ दुगैनानै बिदिनो सावनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां। नोंथां मिथि बिदि ओ सोलियो नामा नोंथां? हेल' नोंथां। हेलौ खोनादोंना नोंथां। हेलौ। हेलोव हेलौ नोंथां
औ।
खोनादोंना नोंथाङा।
दे बुंफिनलाय औ।
नेटनि प्रब्लेम जादों नामा नोंथां।
औ एसे प्रब्लेम जादों मो
हेलोव हेलौ।
एनथाब ओ ओ।
हेलौ नोंथां औ बिदिनो ओ बिफांफ्राव बिदिनो खानायफोरानो ओ नोंसोरनि थि ओ सोलिगानो ओ बेफोरो सोलिनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनो नामा?
हेलौ
औ दे होमबा नोंथां समाबो जाहोलांबाय
अ।
नोंथाङा ओ बेसेन गोसा समखौ ओ दसे दोनथ'नानैबाबो आंजों सावरायनायनि थाखाय नोंथांसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंथां
औ दे।
दे होमबा दे